हेलौ खोनायाखै?
औ खोनादों।
अ अ अ खोनादों। नोंथाङा फ्रि दङबा दा?
औ दाथ' फ्रियैनो दंथ'यो।
अ अ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे। आयदायाबा मा?
अ आयदाया जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव ओ जबलेस जानायनि जेनेबा जाहोनफोर बिनि गुदियाव जेनेबा मा दङ बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा जि मिन्थिगोन नोंथांनिफ्राय बा आं मिन्थिनो लुुबैगोन जेनेबा नोंथाङाबा आंनियाव एसे आं जिखिनि मिन्थियो बेखौ बुंसिगोन आरो।
औ थ' बिदिब्ला बे खार होननानै बुंब्लाथ' एसे साननो गोनां बाथ्रा। बेखार होननाय लोगो लोगो जों बुहुद साननो गोनां बाथ्रा आरो। दा आथिखाल बर' हारिनियाव बर' हारिनिल' जेंना नङा बियो। जोंनि आसाम हादोरसानि रायजोनि एबा जोंनि भारत हादरनिबो मोनसे गिदिर जेंना होननानै जों
औ औ औ नंगौ।
दा जों सिम्पलि माने साननो थांब्ला जेरै जोङो ओस एस एल सि एबा जोंनि थाखो जिनै जोबथा आनजाद एबा जों जायखौ मेट्रिक आनजाद होननानै बुंङो नङा होन
औ औ
बेखौ जों बोसोरफ्रामबो खमसे खमब्लाबो नै लाखसोआ पास जागोन खोमा जों नै लाख नांथ'ला से लाख बेनिफ्रायनो जों जखाखौ सुनो हा हासिगोन आरो जेनेबा जे से लाख पास जायोब्ला अब्ला बर' स्टुडेन्टआ बेयाव खमसे खमबाबो थार्टि थावजेनसोआ थागोन आरो ना हमनानैल' लाथ' आरो जेनेबा जेनेबा जों दा जुदि जोङो ओ माबा माबाखौनो नायदो से लाखखौनो नायदो दा आरो बिनि उनाव ओइस एस दंबावो ओइस एस थानायनि उनावबो जोङो दिग्रि दंबावो दिग्रिनि उनाव जोङो मास्टार दिग्रिखौबो लानो हाबावो थ' बेयाव खमसे खम जोङो हिसाब खालामनानै नायोबा फाइभ लाकस खौ मोनहैगोन टटेल स्टुडेन्टखौ होमबा जोङो बोसो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे एकाडेमिक फरायनाय नुनो मोनबावो जेरै जोङो इन्जिनियारिंनि थाखाय आइ टि आइ आइ आइ टि बे बे गोबां माने एक्सट्रा एक्सट्रा कस्फ्राव माने फरायनाय नुबावो
औ औ
बोसोरसेयाव साख्रि ओंखारगोन बेसेबां खमसे खम साख्रियाथ बा रोजा द' रोजा एबा जि रोजाखौनो हमना लादो होमबा बा बा लाख मानसियाव जि रोजायानो मोनबायानो दे सा पस हमना लादो होमबा गुबुन ब्रै लाख गुजि रोजा सुबुङा मा खालामगोन बेनोथ बेखार जाहैगोन त बे बेखारनि सोमोन्दै बिदिल सावरायाबा जाया जास्त सरकारि साख्रियानो जे मानसिनि थाखाय माने मानसिखौ माने बेखार खालामो बेबो नङा माने गुबुन लामा लानानैबो जों थांनानै थानो हानांगोन एबा थांनांगोन दा जों गुदिनिफ्रायनो जों जोंनि बर'फरायसानि खोथाखौ साननो थाङोब्ला ना ओ नोंथांनिया भयसा भइस आ एमान मोजां क्लियार फैयाखै माबाफोर चार्जफोर होदोंना हेडफन लादों नों
ओहो हो लायाखै जेबो आं खोनायाखै नामा
होमबा फांखाया-फांखाफोर दं नामा खाथियाव
गैयाथ एबार खोनाबाय खोनायाखय
बिराद माने सेसे गाबनाय खोनादों आरो नोंनि
अ आदसा बाहेराव दंङ आं माने नङा नङा बाहेराव दंङ आं औ दे बुंफिन
खामसालियाव थां जेनेबा जोंनि बर'- ब'रफोरनि माने नोंना जों दा स्पेसिफिकलि बर'फोरनिखौ रायलायनो
औ औ औ माने नों-नोंथाङा-नोंथाङा मा सानो जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बर'लायमोनफोरनि लायमोनफोरा माने जबलेस जानायनि गुबै माने रिजोनफोरा मा होननानै सानो नोंथाङा
ओ जबलेस जानायनि गुबै जाहोनखौ जोंङो नाहरगोना गिबि गिबियाव गोदो गोदाय माने फोथायनाय बेे जों बेयाव जों फोथायाखैमोन
नोंनिआ नेत नेत नांआ‌‌ खै नामाथाय मोजां खोनाफैयाखै
अ माने जोंनियाव माने गोदो एसे फोथायनायखौ जोंङो सानहरग्रोनो हायो आरो ना मानि थाखाय बांसिन खम जाबोआ माने
औ औ
गोदो गोदाय माने मोनसे साननाय दंमोन जेन साख्रि मावोब्ला माने सोरखारनि माने गलाम जानांनाय बे मोन से साननायाबो मा ने माने बांसिनै माने गोहोम खोख्लैदों होननानै सानो आरो आं। मानो होननानै बुङोब्ला जुदि जोंनि फेमिलि एबा जोंनि गोदोनि आबै आबौ आजै आजौमोननि गेजेराव सोरबा जुदि सा नानै माने मोनसे मोजां लाइफ स्टाइल जुदि दानाय थायोमोनब्ला माने आं सानो माने आं सानो माने माने जोंबो माने एसेबाबो माने साख्रि लानो थाखाय माने फरायनो थाखाय माने बे लामाजों खारनो थाखाय जों जेब्लाबो माने खार गौमोन आरो ना। उन्दैनिफ्रायनो औ उमुख बिदि जानांगौ बिदि जानांगौ होननानै। ओमफ्राय दा जों फरायनाय बेलायावबो जोङो बेखार जानायनि गुबै रिजोनखौ जोङो साननोनो नांगोन। जेरै जोङो बुंनो हायो जेनेबा ओ जे सापस हमना लादो जोंनि फरायनायखौ दा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय लोगो लोगो जों माने खोब बिबांनि माने माबाखौनो जोङो इंराजि आरो हिन्दी गुबुन गुबुन रावफोरखौ माने एसेबां माने जोङो मेटार खालामहैनाय जाया आरोना।
औ माने जों माने प्रब्लेम फेस खालामनांगौ गोनां जायो आर ना माने लेंगुवेजनि थाखाय। अ
बेरेआदाबो जायो जेनेबा जों माने मोजां जोंबो फरायसाफ्राबो गोसो मोजाङै गोसो होनानै फरायलिया आरो फोरोंग्राफ्राबो माने एसे माने गोदोनिफोरा बोरैबायददि जायोना जेनेबा ओ गुदि फरायसालियाव जाय जायफोर माने साख्रि मावगासिनो बिसोर खोब बिबांनि माने गोदो-गोदोनि फरायनाय आरो जेनेबा साब फसंनानै लादो सोरबाया मेट्रिक पासल' बेफोरनो दा साख्रि मावनानै दङ दा बिथांमोना माने गाव गावनो मोजां क्वालिफाइ नङा। खेन्थु जोंखौ फोरोंगासिनो दङ बेयावबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा ओमफ्राय दा थाङै थाङै खावसेया माने ओरैबायाददि जालांसिगोन खनसे मेट्रिक पास जाबाय आरो बेयो फरायलिया। खारखाबाय बे बेलेगाव गुबुनाव आरो सोरबाया हायार सेकेण्डारि फेल जाबाय अ बावबा गुबुनाव खारखाबाय बियो आरो सोरबाया डग्रि कमप्लिट जायासै? गुबुनाव खारखाबाय दा जोंनि माने मेन मेनलि सोलोंथाइखौनो जों ओरैबायदि बिदि माने कमप्टि खालामनो हायाखै आरोना कमप्लिट खालामनो हायैयाव माने बेखारा बांसिन जाबाय। आरो जों मोनसे खोथाखौबो बुंनांगोन जे जोंनियाव ओरैबायदि नङा जे जों जायखौ माने एकाडेमिक सेसनाव फरायबाय बे एकाडेमिक सेसना जोंनि लाइभ बेनि थाखाय माबा मोनसे गोनां एबा जोंनो थांना थानायनि लामा होगोन बे नङा आरोना जे आंनिबा बे मोनसे लामाखौबो सोलायनांगौ होननानै आं सानो आरोना।
माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे जोंनि जोंनि माने ओ सोलोंथाइनि सिस्टेम । सिस्टेमावाने थियरि बेस्ट जायोना बांसिन प्रेटिकेल सिस्तिम जाया आरोना अ आरो स्किल माने जोंनि माबायाव सकि स्किल डेभेलपमेन्टनि जेबो माने फेसिलितिस गैया आरो जोंनि माने मा जोंनि माने बर'निल' नङा बे जोंनि आसामनि बा इण्डियानिनो माने इडुकेसन सिस्टेमानो बिदि आरो।
औ मानोना जुदि जोंनियाव सिलेबासावनो माबायदि जेनेबा जोङो सारभाइभ खालामनानै थानो थानांगोन एबा जों माबायदि मावोब्ला बिजनेसा जोङो लाइफखौ दानो हालांगोन बेफोरबायदिखौ जुदि मोनखानायमोनब्ला माने जों एसे गोरलै जानानै माने गावनि जिउखौ माने बेखार नङालासिनो जों जेनेबा गुबुना जा सापरस सुफरना लादो जों एकाडेमिक फरायनायनि गेजेरजों सोरबा सासे जुदि क्लास टेन पास जानाय टुवेल्भ पास जानाय बेफोरबायदि माने पास जानानैनो जों बबेबा इन्टारभिउ मोजाङै जिरायनो हानाय केपास- टियानो जानानै फैया आरोना मानोना ओरैबादि बिदि जायो जे नों गावनि इन्ट्रदाक्सनखौ माबायदि होनांगौ न्टारभिउनि माबायदि रिजोम बानायनांगौ बेफोरखौ माने जोंनि एकाडेक सिसनाव मोनसेबो मोनलाङानो नालाय माने एसे
बेनो आरोना माने औ औ बेनो आरोना माने जोंनि ओ जोंनि इडुकेसन सिस्टेमाव माने केरियार काउन्सिलिंनि जेबो माने माबा गैया ओ ओमफ्राय आरो ओ ओमफ्राय बिदिनो माने जोंनि इडुकेसन सिस्टेमानो माने ओरै बैसा थिवरि बेस माने जोंनि प्रेकटिकेल लाइफआव जेबो माने बांसिनथिंनो माने जेबो ओ मा होनगोन इउटिलाइस जाया आरो ना थिव रि थिवरियाव माने मोन से माबाथिल' खारो जेनेबा फारसेथिं जाया आरो ना स्किल डेभपमेन्टनि थाखाय जेबो माने जोंनियाव फेसिलिटिस गैयाबा जोंनि जेबो दा दाथ' जेनेबा गोदानाव लादो एनि पि टुइन्टि टुइन्टिनिफ्राय एसे जाबोनो नांगोन आरोना दासो लादों खिनथु माने आगोलनिखौ नायबाथाय जोंनियाव जेबो माने आदि जेबो ओ पेलिटिस गैया आरो बि बिनि मोनसे जाहोन आरोना जोंनि स्टुडेन्टफोरा बा जों इणडियानि ओ इयुथफोरा माने बिदि जबलेस जानायनि रिजोन आरो मोनसेया जाबाय पपुलेसन माने अभार पपुलेसनानो जोंनि माने मेइन रिजोन होननानै बुंजायो आरोना माने ओरै बेबायदि पपुेलेसन जाबाय जायनि जाहोनाव नोङो जेसेबां माने भेकेन्सिस दिहुन जेसेबां पस्ट दिहुन माने थोआ आरो ना जेमाननो दिहुनबाबो थोनाय नङा दा बिबो मोनसे माने मेन रिजोन होननानै बुंनो हायो आरो जोङो बेनिफ्राय आरो जों जोंनि ससायटियावबो मेटार खालामो जेनेबा नों माबायदि ससाइटियाव ओ गेदेर गोलाव जादों जेनेबा नोङो माबादि ससाइटियाव नाय नुबोनानै जेनेबा देरदो नोंनि फेमिलि बेकग्राउणडआ मेटार खालामो नों नोंखौ जुदि उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया जुदि गाइद खालामदोंब्ला बा नोंनि ससायटियाव जुदि मोजां मोजां ओ मानसि फोर दङब्ला जाय मानसिफ माने जाय मानसिनिफ्राय माने इन्सपायार जानो हायो बिदि माने ससाइटियाव देरोब्ला नोङो माने अट'मेटिकेलि माने एसे मोजां जानानै फैयो आर ना मोजां लामासो थाङो आरो खिन्थु जोंनि बर'फोराव एसे ओ दासो जाबोदों नालाय जेनबा आगो थ' गैयाम बिदि ओंखायनो एसे खम खम जासिनो आरोना बेलेगफोरनिखौ फैयाराव जोंनि बर'फोरनिखौ नायोबाथाय
औ।
औ। नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सान्दों नामा?
दा आंथ' बुंनो सानासै दा आं नोंथांनावसो मिथिनो लुबैदों जे माबायदि जोंनि बर'फोरा माबायदि खालामोब्ला थारैनो माने ओ बेखारनिफ्राय माने बार गनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो?
अ अ ओ ओ आंनि बायदिब्लाथ' फार्स्टआवनो बिमा बिफाया माने एसे ओ जोंनि बिमा बिफाया माने बर'फोरनिया बांद्राय सिनसियार नङा आरोना गथ' ग थायफोरखौ माने खाङो । खांनानै माने गारनानै दोनो आरो स्कुलाव थां दा थां नोंनि माने जेबो खबर लाया। बेलेग हारिफोरनिखौ नायोब्ला माने नायोब्लाथाय माने ओरैबायदि अ बिसोरो माने मा होनगोन इखौ अनोबो अनायाथ' जेनेबा जोंनियाबो अनो खिन्थु माने इसोरो गथ'आ स्कुलाव थांदों ना थाङाखै बा ओ मोनहैदो ना मोनाखै ओरैबायदि खबर लायो। खिन्थु जोंनिया माने नोंखो स्कुलाव थां दालागै थां नोंखौ गारनासो दोनगोन माने जेबो इदि पात्ता लाया। ओंखायनो आं माने सानो आरोना जोंनि फेमिलि ओ जोंनि माने पेरेन्टसफोराबो एसे सिनसियार जानांगोन जेनेबा गथ'बा फरायदोंना फरायाखै बा गथ'आ मा ओ मा सानगासिनो। ओ जेनेबा बेसे बिनि साननो हानाय गोहोआ जेनेबा फरायनो हायादों ना हायाखै मानो हायाखै बेफोरखौ माने एसे नोजोर होनांगोन आरोना फास्टआवनो बिमा बिफा निफ्राय जागोन आरो जागायगोन। बिनि उनाव जोंनि ओ फोरोंगिरिफोरा माने एसे सिनसियार जानांगोन आरो ना ओ फरायसालियाव थांनानै। जेनोबा ओरैनो गावनि दिउटिखौल जेनेबा थांनानै रेजिस्टारखौल खालामनानै फैबा जानाय नङा। सितुदेनफोर माने गोसो होदोंना होआखै बा ओ बेसे बेसे गोसो होनो हादों आरो मानो गोसो होनो हायाखै बा मानो गोसो होआखै इफोरखौ माने नोजोर होनां ओ बेसे दावगानो हादों। बा हायाखैफोरखौ माने नोजोर होनांगोन ओ ओमफ्राय आरो जेनेबा ओ क्लास टेन नाइन लेभेलनिफ्रायनो जे केरियार काउनसिलिंनि ओ माबा होनांगोन आरोना काउनसिलिं होनांगोन ओमफ्राय आरो ओ ओ स्किल डेभलपमेन्टनि बागै एसे माने एसे एसे बुंनांगोन आरो ना एसे क्लासफोराव एसे माने बुंफा बुंफा खालामोब्लाथाय माने एसे माबा फैगोन होननानै आं सानो आरोना। जे मोजां गोजौ लेभेलाव फैगोन होननानै सानो ओ। ओं समा जा बाय नामा जोंनिया।
औ औ औ दे होमब्लालाय उनाव रायलायनोसै जोङो दे उम।